हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दङब्ला आंजों मोनैसो आयदानि साव सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन दे नोंथां दायो आङो ओरैनो दंथ'यो ओ नोंथांनो ओ समखौ होनो हागोन
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनांगौ आयदियानो जादों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ दा दासिमबो ना गुरनाय ओ खान्थिया सोलिबाय दं नामा आरो ओ गोदोहाय माबाय दिमोन आरो दा मा बायदि बेफोरनि सायाव एसे फारागखौ नोंथाङा ओ एसे बुंफोरनानै होनो हागोन ना?
औ नोंथाङा जि सोंथि सोंदों बा जे सावरायनो नागिरदों बे थारैनो मोनसे सावरायनो गोनां मोनसे आयदा नोंगौ ओ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि ना गुरनाय ओ खान्थिया दिनैसिमबो दङ' खौनो बुंजायो।
औ नंगौ।
औ आरो बेयो आथिखालावबो जोंनि नैबे ओनसोलाव ना गुरनो थांनाय बा ना हमनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जोंनि ओ बर' आइजोफोरा ना गुरनो ओ थांनाय बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनोसै जोंहा आ गिबियावनो ना हमनाय होनोब्लाथ' बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खान्थि नङा होमबा नोंथां?
औ।
गोदो गोदाय ओ जोंनि बर' सुबुं माहारिफोरा बा बर' आइजो फोरा ना हमनाय ना गुरनाय बेफोरबायदि खामानिफोराव जोबोद रोंखा राखामोन। आरो बै समाव
गोदो गोदाय जेब्लानिफ्राय बर' हारिया रायजो जाबोदोंमोन बिसोरो बबेबा फुख्रि बिलो दैमा दैसा फोराव ना गुरनानै नाफोरखौ मोनोब्ला बेफोरबायदि फाननाय बेफोरबायदि खौबो गोदो गोदायनि समाव जोङो बेफोरबायदि सोलिबोदोंमोन होननानै मिथिनानै मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
गुबैयैनो बर' आइजोफोरनि ओ ना गुरनाय होननानै बुङोब्ला आइ जों महरै जों बाहायनाय जायो जेंगाय लोगोसेनो जेखाइ बेफोरबायदिखो लानानै बर' आइ जोफोरा ना गुरनो थांनायखौ जों नुनो मोनो। आरो ना गुरनाय जिखिनि ओ खान्थि बे खान्थिखौबो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ मावबोदों आरो बर' आइजो फोरा ना गुरनायावबो जोबोद माने रोंखा राखामोन आरो बबे नाखौ माबायदि हमनांगौ नङा होमब्ला आरो बबे नाखौ माबायदि गुरब्लाथाय मोनो जोङो हमनानै ला खांख्राइ नङा होनबा खांख्राइ खन'नायावबो बर' आइजो फोरा माने गोबां जोंना आखा फाखामोन खांख्राइखौ हमनानै माबायदि ला बो नांगौ नङा होमब्ला। आरो ओ नाफोरखौ दैमायाव। थांनानै जोंङो मायदि गुरो आरो मायदि गुरोब्ला नाफोरा गाखोयो आरो मायदि सु समाव नाफोरखौ मोननाय जायो माबायदि समाव। नाया मेजेम जायो माबायदि समाव नाफोरा फिसा आजायो बेफोर गासैखौबो बर' आइजो। फोरा माने मिन्थिजोबगौमोन आरो।
बिनिखायनो बर' आइजोफोरा बबेयाव ओ। ना गुरोब्ला नाखौ मोनगोन आरो माबायदि समाव। ना गुरनायनि बोथोरा मोजां बैफोरखौ माने बर' आइजोफोरा रोंजोबगौमोन आरो।
थारैनो बेफोर खौ नायनो थाङोब्ला जों बुंनो हायोदि बर' आइजोफोराबो ना गुरनाय। बा ना हमनाय बेफोरबायदि खामानि बा हाबा हुखाफोराव गोबां रोंखा राखामोन होनना। नै ओ जोङो। ओ बेखौ नुनो मोनो आरो आथिखालावबो जोंनि ओनसोलाव। जेखाइ लानानै बा जेंगाय लानानै ना गुरनो थांनायखौ नुनो मोनो। आरो आथिखालाव जोंहा सिगांनि बायदि ओम जेसेबां ना मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव बै नाफोरखौ जोङो। ओ मोननो एसेबां मानि गैलिया बिनिखायनो ना गुरनाय जि। खिनि खान्थि बेबो ओ। फ्राय दङब्लाबो माने एसे खमायलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो बेबाददिनो। ना होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबां मानि नाफोरखौ मोननाय जायो ओ। जेरै ना नास्राय जेरै ना। थुर आरो बालाबोथिया बेफोरबायदि। नाफोरखौ जोंनि ओनसोलाव मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
थिनो लुगैदों दे आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि ना गुरनाय खान्थि। फोरा दासिमबो दङ नामा आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा नाफोरखौ मोननाय जायो। नोंथाङा एसे फोरमायनानै होगोन नामा
औ होगोन नोंथां।
औ थारैनो।
बिनोम। ओ बायदि ना गुर नायनि आगजुफोरखौ लानाय। हाय जोंनि ओनसोलावबो ना गुरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। ओ थेवब्लाबो जोङो गोदोनि बायदि ज' ज'यै जोङो ना गुरनो। थांलायनायखौ जों एसे खम नुनो मोनबाय। आरो ओ जोङो। आथिखालाव ओ जोंनि ओ गोदोनि बै बर' आइजोफोर। ओ बिमा माहारिफोरखौल'सो जोङो ना गुरनो थांनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै। ओ मानो होनोब्ला आथिखालाव। थ' बे लाइमोन बैसोनि सिख्लाफोरखौ जोङो एसेबां ना गुरनो थांनायखौ नुनो मोना नङा होनबा नोंथां। बिदिनो जोंना ओ गो-गोजौ सोलोंथाइ लानायाव आथिखालाव जोबोर जौगानाय फैबाय आरो। बेफोरावहाय जोङो गोजान-गोजान फरायसालि फरायसालिमाफोराव जों। फरायनो थनाय गोबां नुसै आथिखालनि सुबुं बिदि लाइमोनफोराहाय ना गुरनायाव एसेबां रोंगौथि गैया नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो ओ गोदोनि सुबुंफोराहाय गथ' गथायनि फ्राय लानानै बोराय बुरिसिम हौवा माहारिफोराबो बिदिनो ना हमनानै ज ज' ज'यै ना गुरनानै जालायलायनायखौ जों नुनो नुनो मोनोमोन ओ नाथाय जोंहा आथिखालाव ओ बिदि बेफोरबादि जोङो ज ज' जयै गासैखौबो ना गुरनो थांलायलायनायखौ जों नुनो मोना आरो आथिलाव हाय नि बिबाङाबो जोबोर खम जालांबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो जोबोद खम।
औ बिदिनो जोङो ओ आथिखालाव गोदोनि बायदि औ। बिदि थुरिना बायदिफोरखौहाय जोङो एंखावरि गांजेमा बायदि फोरखौथ' जों मोननो थांलियाना नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ आथिखलाव माने
हाय बेफोरखौहाय जोङो औ जोङो ना गुरनो थाङोब्लाबो जोङो गावनि जानांगौखिनिखौल' एसे खाल' जोङो ना मोनबोनायखौ नुनो मोनसै आरो बेफोर गांजेमा एंखावरि बायदिफोरखौथ' जोङो ओ जोङो मोननो थांलियानो। ओ बबेबा बबेबा ओ जायगा लायै जायगा दासिमबो दङ जानो हागौ। नाथाय जोंनि बे गामि ओ ओनसोलावहाय जोङो मोननो थांलियानो। होननानै बुंजायो आरो। दा बेफोरदिनो जोङो ओ गोदोनि बादि‌ बिदि गोबां रोखोमनि बिदि बेसेन गोसाफोर नाफोरखौ मागुर सिंगि बायदि नाफोरखौहाय जोङो आथिखालाव ओ ए मोननो थांलिया जोङो बेफोरखौ ओ हाथाय बाजारफोरनिफ्राय एफा सुबुंफोरखौहाय बायनानै जाफैनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालावहाय जोङो ओ न'खर न'खरनो ओ फुख्रि जावनो ना लानानै ना फिसिनानै जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
ओ जोंना ओ ना गुरनानै जा एबा ना हमनानै जानाया जोबोर गोरलै जानानै फैबाय बायदि जुन्थिफोरजोंहाय जोङो मेचिनफोरजोंबो ना सारनानै जायो आथिखालावहाय। ओ गोदोहायसो जोङो ओ बिदिनो ओ जेखाइ जों ना गुरोमोन आरो जोङो ना लानो थाखाय खबायाइखौ बाहायोमोन आरो जोंनो हौवा माहारि फोराबो सेन खखा खाखि बायदि लानानैहाय जोङो ना सानानै दोनहैनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
थ बिदिनो खाथि खालानि बिलो दैसा दुब्लि फोथारफोरावहाय जोङो सेन सानानै गोदोननायखौ नुनो मोनोमोन। आरो बर' आइजोफोरखौबो जोङो दुब्लि खनाफोरावहाय ना गुर ओ गुरनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ओ जोङो गोदोहाय ओ खेबसे गुरगासेयावनो खबाइसे गाहाम एबा खबाइ गेजेरसेफोर जोङो बिदि ना मोनोमोन होननानै आबै आबौनि खुगानिफ्राय खोनानो मोन मोन्दों ओ बिदिनो जोङो ओ नाखौ मोनबोयोब्ला गावनि ओ जानांगौखिनिखौ थोजासे जानांगौखिनिखौ जानानैहाय जोङो आद्रा थाबावनाय नाखौहाय जों नाफाम बायदिफोर बानायनानै दोनोमोन होननानैबो जों खोनानो मोन्दों नङा
औ नंगौ थारैनो नंगौ नोंथां बेयो सैथो।
गोदोहाय बिदि नाफाम बानायनानै दोननाय आरो थिनानै ओ जोङो ओ बेखौहाय ओ जोङो बिदि माबा मोनसे आइजेंआवहाय जोङो ओ थिंख्लि बायदिफोरावहाय जोङो नाखौ एसे खायना दोननानै जानायखौबो जोङो नुनो मोनोमोन। नाथाय ओ दासिमहाय जोङो बेफोरबायदि जियायनानै दोननाय आरो ना फाम बानायनानै जानो थाखाय ओ जोङो एसेबां बुरजा ना मोन मोननो था थांलिया मानो होनोब्लाथ' नाफाम बानायनो थाखाय गोबां बिबांनि नानि गोनांथि खाथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ थारैनो ओ गोबां बिबांनि नाफोरखौ मोननांगोन।
औ बिदिनो गोदोहाय गोदोहाय गोदो गोदायनि सुबुंफोरा ओ ना मोनबोयोब्लाथाय गावनि ओ थोजासे जानांगौ खिनिखौ जानानैहाय बायदि आद्रा थाबावनाय नाखौहाय नाफाम बानायनानैहाय बे खौ गोबाव समसिमहालागै इसे इसे जानायखौ जों नुनो मोनोमोन ओ बि दिनो जोङो ओ साम' खांख्राइ ओ बायदिफोरबो जों मोनोमोन ओ साम'फोरखौबो जोङो गोबां रो खोमनि जोङो संनानै जाफैनायखौ जों नुनो मोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ थारैनो नोंथां नोंथाङा जेखिनि फोरमायदों गासैबो थारैनो।
औ बिदिनो जोङो गांजेमा एंखावरि बे खांख्राइफोरखौहाय जोङो साव नानैहाय बाथोन जानाय जोंनि बर'फोरनाव हुदा दङमोन। बिदिनो औ फुंनि ओंखाम ओ गोजांफोरखौहाय जोङो दै सोमनानै गोदोनि सुबुंफोरखौ बिदि गांजेमा एंखावरि बायदि नाफोरखौ बारसोनदेना नै जायोमोन होननानै जों खोनाबोदों।
नंगौ थारैनो नोंथां।
आरो दा आथिखालनि अ समाव बेहाय जोंनि ना हमनानै जानाय आदबफोरा गोबां ओ फाराग दङ नङा होमबा
औ नंगौ थारैनो नोंथां ओं सोलायनायखौबो जों नुनो मोनो।
औ थेवब्ला बो जोंनि बर' सुबुंफोरा ना हमनानै जानाय आरो जोंनि बर' आयजोफोराथ' ओ ना गुरनायाव जोबोर आखा फाखाखा गासैबो बेनिखायनो नानि बिबाङा खमब्लाबो जोङो ना गुरना नै जानायखौ बावाखै नङा होमबा नों थां गासैबो बेखौहाय जोंनि ओ बेथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे बाहागोखा बेखायनो गासैबो बेखौ
म
ना गुरनानै मोजां मोनो आरो बे हुदाया अराय समसिम थाबाय थागोन होननानै जोङो साननो हायो।
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
नोंथां जोंनि सावरायलायनायाथ' समा एसे गोबावनो जाबाय ओ जों नि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो
औ नंगौ नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ दे
थारैनो नोंगौ नोंथां उन समाव सावरायनो खाबु मोनबावथोंसै।
औ
नोंथां बिदिब्ला